नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथां आ दा फ्रि दंथ'योना
औ आं दंथ'यो ओरैनो दान्दिसे सम जिराना दं बोथोराबो जोबोर गरम ना
औ औ नोंथां दसे मोनसे आइदानि सायाव रालायनोसै नामा
औ रायज्लायजागोन दे नोंथां आयदाखौ फोरमायनानै होयोब्ला मोजां मोनगौमोन
औ औ आदाया जाहैबाय जोंना दावबायनायनि सोमोन्दै
दावबायनाय ना
औ
औ दे बुंजागोन दे नोंथां
औ औ ओमफ्राय दावबायनाय होनोब्लाथ' जों बयबो दावबायनानै मोजां मोनखायो माने फ्राय मानसिफोरानो दावबायनानै मोजां मोनखायो नोंथाङाबो मोजां जानांगौ
औ नंगौ मोनो नोंथां
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा मा मा जायगायाव दाव दावबायफेरदो दासिम
ओ नोंथाङा नोंथांनि फेनखौ एसे माबायाव दोनजागोन नामा साइदआव
अ दाहा खोनाबायना मोजां
औ खोनादों नोंथां
अ अ
आंथ' गोबां जायगा दावबायबाय नोंथां
औ
ओ नाथाय आङो बांसिन हाजोआरि जायगाफोरखौ मोजां मोनो नालाय बांसिन हाजोआरि जायगाफोराव दावबायनाय जादों आरो
औ औ औ
अ
ओमफ्राय जों आंबो दावबायबाय दावबायनाया माने बांद्राय बिदि दावबायफैथोबब्लाबो बिनि माखासे जोंनि खाथि खाला जायगाफोरावनो थांफेरबाय आरो
औ माबे माबे जायगायाव नोंथाङा थांखो खिन्थाना होनो हागोन नामा
औ औ आं दासिम जोंनि खाथियावनो एसे जायगा दङ आरो ना जोंनि खाथियाव बगामाथि होननाय मोनसे जायगा दङ बेयाव थांफेरबाय ओमफ्राय ग्रासलेणड होननाय मोनसे मोनसे जायगा दङ बेयावबो माने बिराद मोजां नाङो आरो थांनानै दैमा दङ बेयाव ओमफ्राय माने पुरा गासिबो ओ गोथां गोथां गोजा आरो ना माने हाग्रा गोजा बिराद मोजां नाङो आरो जिरायनो दाबायदि गरमाव थांनो मोजां नांङो आरो इनिफ्राय बिदिनो बेलेग गुबुन स्टेटआवनो होनबाथाय आङो ओ मेघालया थांफेरबाय माने शिलंआव थांफेरबाय ओमफ्राय ओ बे जोंनि भुटान माबायावबो भुटान रायजोआवबो थांफेरबाय जोंनि खाथिनिनो गुबुन हादोर होननानै बुङोब्लाथ' माने जोंनि नो खाथि जाखायो नालाय औ बेयाव थांफेरबाय आरो ओमफ्राय आं ओ बि ओ बेफोराव थांनानै माने खायसे ओ मिथिनो मोनो बा ओ जोंनि जोंनि बे जायगानि इण्डियानिसिप ख्रुइबा आसामनिख्रुइ माने गोबां ओ बेलेग स्टेटफोरावबा गुबुन जों दा भुटाननि बाथ थ्राखौ आं बुंनो सानदों जेनेबा माने जोंनि हादोरजों बे भुटानजों माने गोबां ओ डिफारेन्स फारागखौ नुनो मोनदों आरो
औ औ
ओ माबायदि होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि जोंनि बे एरियाायावथ' माने ओरैबायदि ओ ट्राफिकफोरा बिराद माने ओ जाबायानो थायोना ओमफ्राय बांसिन माने बिसोरनियाव बांद्राय नुनो मोनाखै आरोना आं एसे माने बिसोरनो मोजां आरो माने बांद्रायट्राफिक जाया ओमफ्राय आरो बिसोरनि जायगाया ओरैबायदि क्लिन माने जेबो माने ओ बिलाइ गांसे बा ओ प्लास्टिक गांसे गोग्लैनानै थाया आरो ना ओरैबादि साफा माने औ ओ ओमफ्राय आरो जोंनि जायगाखौ नायबथ' माने मा बुंनो ओरैबायदि सबनिल ख्रुइ माने दा जोंनियानो बांसिन था् जानानै दङ खोमा आरोना औ औ माने बफोरखौ नुयोब्लासो जों माने बैफोरनिफ्राय सोलोंनांगौ होननानै स सानो आरो ना जोंनि बे इण्डियााया माने गोबां सोलोंनो गोनां दङ आरो ना गुबुन हादोरफोरनिफ्राय औ ओमफ्राय बिसोरनि मानसिफोरा ओरैबायदि माने डिसिप्लिन माने गासिबो खामानिखौनो माने एसे औ दिडिसिप्लिनाव मावनो नागिरो आर ना
औ नंगौ नोंथां
औ
हेलौ औ खोनादों नोंथां
औ औ ओमफ्राय बिसोरनि जानाय लोंनायनि बायनानै बिसोरनि गाननाय जोमनाय बा बिसोरनि कालसार कालसारखौबो बिराद मोजां मोनदों आरो थांनानै ओ माने जोंनियाबोथ' गाज्रि नङा जेनेबा थेवब्लाबो माने मोजां नांदों आरो ना बिसनिथ' बिसोरनि जानाय लोंनाया एसे से एसे बयल बायदि आर ना बांसिनानो ओमफ्राय बिदिनो बिसिनि हाजोआव थांदोंमोन आरो ना बैसिनिाव हाजोआव थांनायाव आं जे ओ मोने बिसनि आगोलनि जेरै बे दोरोङारि दानाय जि दानाय थायोजि बेबायदि माने बिसोरनियाबो माने दङ आरो ना दानाय ओमफ्राय बिसोरो माने एसे आलदा बिदि मा होनो आ-आनथुआवनो लानानै दायो इदि। मा मा सिस्टेम बा आंबो मिथिया माने फारताइम नुदोंमोन आरो ना बैफोरखौ नु-नुनो मोनदों आरो बेनिफ्राय दावबाय दावबायबाथ' माने बिराद मोजां नाङो आरो ना गोसोफोरखौ स्रां मोनो। एसे माने मानसिफोरनावथ' बिराद ओ स्ट्रेस थायो बिराद माने डिप्रेसनाव थायो खायसे मानसिफोरा माने दानियाथ' बिराद मानसिफ्रानो दिप्रेसनाव थाङो आरो ना बांसिन। रुमाव थाबाय थानानै बा ओ लाइफआवथ' बिराद ओ माने ओ जा-जायखिजाया जाथायानो जाबाय थायोना फिसा फिनला बा
औ
ने स्ट्रेसआनो जोबनो थाङा आर ना लाइफाव बेफोरखौ माने जुदि दावबायोब्लाथाय जोङो एसेबाबो माने ओ फ्रि मोनो आरो ना? ओमफ्राय आंबो बिदिनो मो जां नांदो थांनानै माबा मोनसे गावखौनो फ्रि फ्रि मोनदों आरो। ओमफ्राय औ औ नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा बेनि सायाव?
औ दावबायनायनि सायाव ना दावबायनायावथ' आंबो गोबां जायगा दावबायबाय। ओ बेनिफ्राय माने मा गासैबो जायगायावनो गावबा गावनि हारिनि हारिमुफोर थायो।
औ
थ' बिदिनो गुबुन जायगायाव जेब्ला जों थाङो गोदान गोदान ओ गुबुन मानसिफोरनि गोदान गोदान जायगायाव गोदान गोदान हारिमुफोरखौ नुयोब्लाथाय जों एसे मोजां मोनो आरो गो सोफोरखौ माने बिसोरनि गाननाय जोमनायनि थानाय बिसनि गाबफोरनि ओ जिथु ओ नुथाय ना? जोबोद मोजां आरो ओमफ्राय बिदिनो आं थ' बांसिन सोहोरनिख्रुइ हाजो जायगायावसो बांसिन बेरायखायो नालाय।
औ
थ' हाजो जायगाफोराव बिराद सान्ति जायो रावनिबो दावराव दावसि गैया। बिराद सिरि सिरि मोजां मोनो आरो। थानानै माने जों गावनि खामानिनि जिथु सानफ्रोमबोनि ओ दावराव दावसि ना?
ओ बेफोरजों माने ओ बिराद माने मा होनना बुंगोन बेखौ टेनसन बा स्ट्रेस जानानै थायोना बेफोरखौ बिदि खायसे हाजो जायगाफोराव बेरायोबा बिराद मोजां मोनो आरो रावनिबो जेबो खोनासंनो गोनां गैया रावनिबो दावराव दावसि गैया।
औ
गाव गावनि गोसो बायदि संनानै जानानै जायगाफोरखौ बेरायनानै ओ गोसोखौ जोबोद सान्तिहाय लाखिहैनो हायो आरो।
औ
ओ बेनिफ्राय ओ जानाय लोंनायनि बागै बुंनो थांङोब्ला गा सैबो जायगायावनो माने गासिबो गाव गावनि ओ ओ स्टाइलाव जायो जेनेबा सोरबा रुनाय बायदि जायो सोरबा संनानै जायो। सोरनिबा जायगायाव बिरात मस'ला जायो। सोरनिबा जाय गायाव बिराद बानलु जायो सोरनियावबा आरो बानलुखौनो जाया बिदि ओ बिदिनो माने ओ नोंथाङा जेसेबांनो गोदान गोदान ओ जायगा बेरायगोन गोदान गोदान ओ बाथ्राफोरखौ मोनथिनो मोनगोन आरो ना बेबो मोन से सोलोंथाइनिनो बाहागो होननानै बुंजायो बे दावबायनायाबो। औ जेरै आं जेब्ला मिज'रामाव थांदोंमोन ओ दिनैसिम दिनैसिम मिज'रामनि बायदि डिसिप्लिनखौ आं जोंनि भारत हादरावनो नुवाखै ओ मिज मिज'रामनि जिथु नुथाय बेखौ नोंथाङा जोंनि हादोरआव रावजोंबो माने कम्पेयार खालामनो हानाय नङा आरो बेखौ डाइरेक्ट नोंथाङा जुदि ओ मिलायनानै नायोब्ला नोंथाङा जापान हादोरफोर बायदि हादोरजोंसो मिलायहैनांगोन मानोना ओरैबायदि साफा नों जेराव ओ जुथा गैयालासिनो मुजा गोजा बेरायनानै फैब्लाबो नों बिथांनि आथिङाव हाद्रि नांनाय नङा ओरै होननाय बायदि मोनसे माबा दङ आरो ना बे जाब फानाव दङ बे बाथ्राया खिन्थु बेखौ नोंथाङा जुदि जोंनि भारत हादरनि ओ मिज'रामाव थाङोब्ला बेखौ नोंथाङा एक्सपिरियेन्स खालामनो हागोन आरो जोबोद समायना माने मानसिफोराबो जोबद मो बेवहाय जिथु दखानफोर थायोना नोंथां गलाफोर थायोना
औ
बे गलाफोराव दखानाव मानसियानो थाया माने खालि दामा लिर नानै दोननाय थायो आरो हमनानै ला नोंथाङा जोगोनार बायगोन ना जोगोनार थाइसेनि सायाव ओ दामखौ लिरनानै सिथाबना गालांगोन आरो बे नैजि रां होननानै बेखौ नोंथाङा खिरखायाव फैसाखौ खिरखायाव होनानै गालांबानो जाबाय आरो नोंथाङा जोगोनारखौ लानानै थांन हांगोन बेनि फैसाखौ रावबो दाङाबो रावबो गुबुन मानसिया लानानैबो थाङा माने। ओरैबायदि माने मानसिनि सायाव फोथायनाय दं बे जायगायाव जोबोर मोजां आरो बेनिफ्राय जेब्ला आं अरुणाचल फारसे थांदोंमोन बेवहाय जेथिं नायो बिथिंनो गोथां जायगाया जोबोद मोजां हाजो जायगा गुसु ओ दा बाजि दाबाददि गरम बोथोराव जुदि नोंथाङा ओ गुसु जायगायाव थानो लुुबैदोंब्ला नों नोंथाङा अ अरुणचलफोर बायदि जायगायाव बेरायनानै थाहैनो हागोन।
औ
माने खरसायाबो एसे खमावनो जायो
औ
औ बेनिफ्राय हिमालय बुंनो बेबो मोनसे जोबोद मोजां ओ हाजोनि नुथाय नुनो मोनगोन आरो ना। मेघालय बुङोब्लाथ' मेघालयआव जोबोद फिसा फिसा जायगा दंबावो आरो।
औ
ओ जेरै हमनानै ला नोंथाङा मारकाम भेलि थांनो हागोन। जैबाय बिनि सि जै बिनि उनावोंथाङा सेभेन सिस्टार हलफोर नायहैनो हागोन आरो बुहुम बुहुमनि सबनिस्र बांसिन अखा हाग्रा जायगायाबो मेघालयनो दं। बे जाहैबाय मिज'राम मुसिनदराम बेयाव थांनो हागोन औ नोंथाङा मोसौ मौसुमि खेबफोराव बेरायहैनो हागोन जोबोद मोजां आरो माने
औ औ
थाङोब्ला नोंथाङा मोनथिगोन दे ओ साखोन सिखोना माखौ बुङो। बेखौ नोंथाङा बेफोर जायगायाव बेरायहैयोब्ला मोनथिबोगोन आरो
औ औ
बा जोंनि बिजाबफोराव नोंथाङा मोनबाय थायो जानांगौ जों मोजां जानांगौ मोजाङै थानांगौ साखोन सिखोन लाखि नांगौ हो बैफोरखौ मानो जोङो जों जोंनि हायेननि ओनसोलाव मानसिफोरा खालि बिजाबफोराव फरायनानैल' ओ गियानखौ बुथुमो। खिन्थु बै हाजो जायगाफ्राव ना जि थ' जों नुनो मोननाय बिसोरनियाव फरायसालिफोरा एसे खम जायो हा। गोबां मानसियानो फरायसालिफोराव थांबावा बिसोरो थेवबो बिसोरो मा खालामो जों लेखायाव जिथु गियान मोनो बेखौ बाहायनो नासारै जों ओरैनो बेफोरखौ हगारहरो खालि फरायनानैल' खिन्थु बैसोरो लेखा फरायायाव फरायालासिनो बिथांमोना मा खालामो गावसोरनि जिथु सानफ्रोमबोनि जिउ बेयाव बिथांमोना बाहायबाय थायो आरो ना। बे माने जोबोर दिफारेन्सखौ नुनो मोनो आरो। ओ बिसोरनि जायगाफोर थांबा जों गोबां बिदिनो गियानफोर सोलोंनानै लाबोनो हायो बिथांमोन ला-रायज्लायनायफोरखौ नोंथाङा नायनो हागोन। जोंनि सुबुंफोरा माबा मोनसे सो सोङोब्लाथाय रागा जोङो बा मोजाङै रेसपन्स होआ ना, बे जे जाय जायगाफोराव मा नसिफोरा बेरायनो थाङो बैफोर जायगानि मानसिफोरखौ नोङो नोंथाङा नाय बा बिसोरनि रायज्लायनाय राव खौ खोनासं, ओरैबायदि गोदै गोदै रायज्लायगोन ओरैबायदि मोजाङै राय ज्लायगोन रावखौबो रागा जोङा सोरबा माबा मोनसे सोङोब्ला ओ डायरेक्ट जायगायावनो नोंथांनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना होगोन ओरैबायदि आरोना।
औ औ नंगौ।
औ। बे दावबायनायनि थाखाय जिथु टुरिस्ट प्लेस बेफोर जायगाफ्रा माने बिनि थाखायनो थाब थाबनो आव गायलांनो हायो आरो बिसोरो रों माने सोलोंथाइफोरखौबो बिसोरो बाय मोजाङैनो लाग्रा जाबायना दानिया आरो हाजो जायगाफोरबाबो।
अ अ।
थ' बिथांमोना जोबोर ओ थाबैनो आवगायलांगासिनो आरो।
औ।
औ।
होमबा नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा? औ औ।